हेलौ औ नोंथां औ खुलुमबाय
अ गोजोन बेलासिनि मोजां हामलायबाय नोंथां औ औ औ नोंथांखौ कल खालामनायनि मोनसे थांखि लानानै नोंथांखो आं कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथांजों सावरायजागोन ना गुबुन मोनसे गोनांथार मोनसे खोथा लाना आं सावरायदोंमोन औ औ नोंथां औ औ बे मोनसे मोनसे गोनांथार आयदायानो जाहैबाय नोंथां आबहावा। बे आबहावाखौ लानानै आबहावाखौ आथिखालाव आबहावा गुबुंले जानायखौ जों माबादि आबहावा गुबले जानायनिफाय रैखा मोननो हागोन आरो बे समाव दुंग्लोबनाया ग्लबेल वारमिंआ जाबादि जादों बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हागोनबा नोंथांखौ फोरमायहरनो खावलायनाय जाबाय।
औ औ औ दे जागोन दे आं एसे नाजानोसै नङा होमबा फोरमायनो औ दा आ औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो सरासनस्रायै माखौ बुङो? बै ओ सरासनस्रा जोंनि सोरगिदिं साग्लोबनानै थानाय जोंनि जि थासारि
औ
जों बेखौनो सरासनस्रायै आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो नङा होमब्ला दा बे आबहावाया जेन'बा जोंहा गुबुंले जादों हा दा बे गुबुंले जानायखौ जों माबायदि रैखाथि होनो हायो होननानै बुङोब्ला दा गिबियावनो जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन जे आबहावाया मानो गुबुंले जादों नङा होमबा दा बे आबहावाया गुबुंले जानायनि ओ जाहोना जाहैबाय बे आबहावानि माखासे थादेरसाफोर नङा होमबा बे थादेरसाफोर फोरा गुबुंले जानायखौनो जोंङो सरासनस्रायै मानो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुंनो हायो आरो
औ
दा बिनि थादेरसा होननानै बुङोब्ला जोंङो बेयाव दै बार हा बिफां लाइफां नङा होमबा बे गासैखौबो जोंङो माने आबहावानि ओ थादेरसा होननानै जों बेखौ बुंनो हायो आरो दा बै आबहावानि जि थादेरसाफोर थादेरसाफोरा थारमाने मैला जानाय बा गेब्रेंनायखौनो जोंङो आबहावानि गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जेरैबायदि दैखौनो लाबाय जोंङो जेन'बा दैया मानो गेब्रेंनाय जादों बा मानो गुबुंनाय जादों नङा होमबा आबह दा बे दैयाव गुबुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनिया मा जाबाय दिनै सुबुं अनजिमाया बारा जाबाय बुहुमाव आरो सुबुं अनजिमाया बारा जानायनि जाहोनाव मा जादों ओ थानो जानो बे जायगानि जोबोर आंखाल जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
दा बे आंखाल जानायनि जाहोनाव मा जादों मानसिफोरा थारमाने ओ दा बे गोबां ओ दैखौ जोंङो बांद्राय बाहायबाय थारमाने नांगौनिख्रुइ जोंङो बांद्राय बाहायनायनि जाहोनाव मा जादों दैयाव थारमाने ओ जेरै बां बांद्राय बाहायदो होननानै बुङोब्ला माबायदि बाहायदो जेनेबा मानसिफ्रा जोंहा बुरजा जाबाय नालाय
औ औ
जोंङो मानसिनो थारमाने आबाद मावनायाव बा न'नि बायदिसिना गुबुन खामानियाव दारिमिनाव बे बाहायनायाव थारमानि दैया बां बांद्राय बाहाय जाबाय आरो बै दैयाव थारमाने दारिमिन खौ जुदि नायनो थाङोब्ला जोंङो दारिमिननिफ्राय माखासे गाज्रि मैला मुवा फोरा माने बै दैयाव गोग्लैनानै दैयाव गुब्रुंनाय जादों आरो नङा होमबा लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंङो जुदि दैया मानो गुबुंबावदो होननानै बुङोब्ला दिनै ओ माने सुबुं अनजिमाया बारा जानायनि जाहोनाव जोंनो आंखाला बारा जाबाय आदारनि गोनांथिया जोंनो बारा जाबाय नङा होमबा दा बै आदारनि आंखाल आदारनि जि आंखाल बेखौ सुफुंनो थांनायाव जोंहा मा जादों गोबां दखरसे हायावनो जोङो गले गले आबाद मावनो गोनां जादों आरो नङा होमबा
औ
दा दै बे गले गले आबाद मावनायाव जोंनिया जि हानि जि गोदोनि थाखानाय जि हासार बे हासार आदार माने खहा जादों जायनि जाहोनाव जोङो हायाव मा खालामनो गोनां जादों माखासे रासायनारि हासारफोरखौ होनानै जोङो जोंनि जि आबाद बे आबादखौ जोङो आबादनि फसलखौ मोननो थाखाय जोङो बेबायदि रासायनारि हासार। ओरैनो जोङो बाहायनायनि जाहोनाव बै रासायनारि हासारा जेन'ब्ला दैयाव गोरोब। फानानै दैखौ गुबुंले खालामदों नडां हामलबा दा बेबादि। बिदिनो जोंनिया बाराबो एखे रोखोमैनो गुबुंले जादों बारावबो माबायदि जादों जोंनिया बै राज। यनारि हासारफोरखौ जेनेबा। हायाव बाहायबाय जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा थैग्रा मुलि। बेबायदिनो आबाद फोथाराव होनाय बायदिसिना। रासायनारि मुवाफोर बेखौ बाहायनायनि जोहोनाव गबैयो थारमाने बारजों गोरोबफानानै। बाराखौबो गुबुंले खालामदों आरो नङा होमबा नोंथां।
अ‌ नोंथां।
दा बेफोरबायदिहै थारमाने ओ आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय थादों। दा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जाहैबाय मोनसे। गल'गारि बिदुं बांनाय बिनि जाहोनावबो थारमाने आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों आरो नङा होमबा।
औ औ।
दा बे गल'गारि बिदुं बांनाया मानो जायो होननानै। बुङोब्ला जोंहा थारमाने गल'गारि बिदुं बांनानै होमबा थोंजोङै जोङो माखौ बुंनो हायो। बारमण्डलाव थानाय जि बारमण्डलनि बारनि बिदुं बे बांनायखौ। बेखौनो जो सरासनस्राय गल'गारि बिदुं बांनाय होन्नानै बुङो नङा होमबा।
औ औ।
दा बे बारा मानो बिदुं बांदों नङा होमबा। मानो बिदुं बांदो होननानै बुङोब्ला थारमाने। जोंनि बुहुमाव दिनै सुबुं अनजिमा बारा जानायनि जाहोनाव। मानो जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो थांनायाव जोङो। माने हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै बेयाव आबाद फोथार। मानसि थाग्रा जायगा दारिमिन बेफोरबायदि। गोबां संनो गोनां जानायाव थारमाने मा जादों। जोंनि जि आबहावा ओ माने बार बे बिफां लाइफांनि। फ्राय ओंखारनाय जि दै बा बिफां लाइफाङा हां लानायाव जोंनो। हगार हरनाय दैनि खफ' बेयो थारमाने बारमन्दलाव गोरोबनानै थायोब्ला बार मन्दला गुसु जानानै थायो नङा होमबा। जायनि जाहोनाव थारमाने मा जायो। बार मन्डला गुसु जानानै थायो अब्लानो बैफोर जुगखौ जुदि बिफां लाइफाङा बुरजा। थायोब्ला बुरजा हां लालाय हगारलाय जायो नालाय बेजों लोगोसे। बे मा जायो बे अक्सिजेन ओं। हेगारनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा माने दैनि खफ'खौबो एंगार हरफायो आरोना। जायनि जाहोनाव खिन्थु बे बिफां लाइफाङा दिनै मा जाबाय हम जालांबाय जायनि जाहोनाव मा जादों। ओ बै बिफां लाइफांनिफ्राय ओंखारनाय दैया जिहेथु खम जाबाय। जायनि जाहोनाव थारमाने बे गल'गारि बिदुं बांनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरो जोंनि ओनसोलाव। माने जोंनि ओनसोल' नङा बे दुलाराय बुहुमावनो बियो। मानेह गल' गारि बिदुं बांनायनि जेंनाया बारा जादों। बिनि अनगायैबो थारमाने मा जादों बिफां लाइफाङा खम जानायनि जाहोनाव। बे बालाहामा ओनसोलफोरा मा जादों। बाराय देरदों थारमाने बारायदेरदों आरो नङा होमबा सिगां जेसेबां गेदेरमोन बालाहामाया। दा बे बाराय देरनानै थारमाने। मानो गल'गारि बिदुं बांनाया बेयावबो मदद जादों आरो बारा गुदुं जादों थारमाने नङा होमबा। बिनि अनगायैबो जोङो नायबावनो हायो दिनै बुहुमाव गोबां दारिमिनफोरा बारायबाय। गोबां दारिमिननि अनजिमाया जोंहा गोबां जाबाय जायनि जाहोनाव बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै। गारजानाय मुवा बेयो थारमाने बारजों गोरोबफानानै बारखौ गुदुं खालामनानै। जोंनि जे गल गारि बिदुं बांनाय बेखौ बारानिफ्राय बारा जाहोदो आरो गलगारि बिदुं बांनायनि जाहोनाव जोंथ' मिथिखायो जोंनिया मा जादों बे बार मणडलाव गुदुं जानानै माने जोंनि जि बार मण्डलनि गेब्रेंनाय बा बार हाव आबहावानि जि थासारि
औ
बेयो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय नोंथांनि जि सोंनाय बिनि एन्साराव आङो बेखिनिखौनो होबाय आरो दा नोंथाङा बेथ' गोबां बिनि सोमोन्दै मिथिगौ नङ होनबा आं एसे नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुुबैबाय नों नोंथाङा एसे बिनि सोमोन्दै फोरमायाय जागोन दे आंनो औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा बेखौ बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय दा नों नोंथां बुंनाय बदिब्ला आबहावाया जाबायदि नोंथाङा बुंबाय बे खोथाया एखेयानो आं जाखिनि सानदों आंबो जा एसे मोनथिगौ बेखिनिखौनो नोंथांजों सावरायहरनो आं आखायाव लाबाय नोंथां आबहावा गेब्रेेनाव आबहावा गेब्रेनाय होनना बुङोब्ला जों आं गिबियावनो गावखौनो जों सानगोन मा सानगोन माने आबहावाखौ जों मोजाङै जोथोन जोथोन लानाया जों गावबा गाव सुबुंनि बिबान होननानै आं सानगोन खारन जों गावबा गाव गावबा गावनो जों सांग्रां नङाब्ला जों गावबा गावनो आबहावाखौ जोथोन लायाब्ला बे आबहावाया माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो जेरावनोखि जों गावबा गाव साफा खालामालासिनो जेन जेराव मेरावनो जों जुदि ओ जाबोर जोथोर प्लास्टिक बायदिफोरखौ जेरै म गारनानै दैफोराव गारलाबायनानै जों दोनोब्ला बे दैया गाज्रि जागोन थारैनो लोगोसेनो आबहावाया गेब्रेंगोन आरो बायदि मुवाफोरखौ जों जानला मोनानला गनानै फेसेवनाय बायदि खालामनाय दाबसे जायगायाव गारनानै जुदि जों मोजाङै आबहावाखौ जोथोन लायोब्ला आबहावाया मोजां थायो बिनिखायनो आं बुङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो जों गावबा गाव सुबुंनि मोनसे मोनफा मोनफा मावनो गोनां खामानि जों गावबा गाव मोनथिनानै जुदि मावाब्ला बे आबहावा गेब्रेंनाय बा गाज्रि जानाया अरायस जोबनानै थांनाय नङा नोंथां बेनिखायनो आं सानो साफ्रोमबो सुबुंफोरा जेन मोजाङै आबहावा लाखिनो थाखाय गावबा गाव खामानि मावनांगोन आरोबाव बेजों लोगोसेनो सुबुं अनजिमायाव बांनाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे भारत हादरावनो बुहुमनि मादावनो से नाम्बाराव दं औ बांसिन सुबुं अनजिमाया से नाम्बाराव दं बुंनो थाङोब्ला बिदिनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनावनो थानो थाखाय जायगा गैया जानो हमदों बिब्दिनो ओइ हाजो ओनसोल फरेस्ट एरिया माने जंगल बायदिसिना ओनसोल फोराव बिफां बायदिसिनाखौ दानलाबायनानै फरेस्ट रिजार्भ फोराव थानो हमदों बिफां लाइफां दाननानै आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हमदों बैफोरबो मोनफा मोनफा जों आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय आरो बिफां दानाय बायदिफोरा बारायनो हमदों थिग बिब्दिनो हाजो ओनसोलफ्राव थाङा थाहैनानै बायदिसिना बिफां लाइफां दानानै गाज्रि खालामनायनि जाहोनाव दा जेरै मोनसे आरो जागोन जाबावदों मैदेरा थानो जायगा गैया जानोहम बावदों थिग बिबदिनो जंगल जंगल ज मानसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बेबो मोनसे जाहोन। जों सुबुंफोरा गावबाागाव सोरजि जालानाय मोनसे बेबो बिजाथाइ। जायखौ जों मावनो नाङा बेखौ मावदो सुबुं अनजिमा बांना थानो जायगा गैला। हाजो ओनसोलफ्राव जोङो दावगाहैदो जेराव मेराव दानानै जों थाहैदो। लोगोसेनो औ औ बिफां दानदों लोगोसे जों गाया गायब्लाबो जों जोथोन लाया। आबहावा बा हालार बा जुनखौ जों फालिदो नाथाय बा जुन खालिल' फालिनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आथिखालाव खालि फट' लानो थाखाय औ औ औ सेलेब्रेसन बायदि फट' लानो थाखाय खालामदों नाथाय बे बिफांखौ गायनानै जोथोन लाया। दिनै गायदों गाबोन गाबोन समफोर मोसौ बोरमाया जालांदों। बेरा दुमा बेखौ जोथोन लाया थिग बिब्दिनो जोंनि बिफां लाइफांफोरा खमायलांनो हमदों। बिबदि खमिनो हमनानै दिनै जोंनि आबहावाया गुबुंले जाल हमदों आरो दुंनाया जेरैबो बुहुमावनो साग्लोबसार जालांदों। बिफां लाइफाङा खमिनो खम जालांनो हमदों। थिग जोंनि बेफोरबो मोनफा मोनफा गावबा गाव सोरजिना लानाय। मोनसे जाहोन होननानै आं सानो नोंथां। बेनिखायनो औ औ औ औ आं सानो जेसेबां हायो जों जेसेबां हायो जों बिफां लाइफांखौ। गायनानै संरैखा होनांगोन बे बिफां लाइफाङानो जोंखौ इयुनाव इयावनो जोंखौ अराय मोनसे गोथां जिउ होगोन जोंनो। दै बिफां लाइफांनि थाखायनो जों दिनै आबहावाखौ आबहावाखौ लानानै जों थांनानै दङ। गोग्गो बारहावा अक्सिजेन बेफोरखौ जोंनो होनानै जिब जुनाराव औ औ औ औ औ औ औ गोग्गो आबहावा मोनगोन औ औ जिब जुुनार थांना थानो। बेजों औ बेजों लोगोसे जों जिब जुनार गासैबो बिब्दिनो गोजोनै थांनानै थानो हागोन बिनिखायनो जेसे हायो एसे बिफां गायनो थाखाय आं आथिखालनि सुबुंफोरखौ आं खावलायो जेन बे जोंनि सावरायनायनि गेजेरजोंनो। बिफां फांसे दानोब्ला जों खमसे खम फांबाखो गायनो नांगोन अब्लानिया बेवहाय फांबानि गेजेराव फांथामबाबोथ' थांगोन।
औ औ दा बे बे आबहावाखौ गोगो खालामनो थाखायथ' दिनै आसाम सरकाराबो गोबां बिथांखि लादों बिफां गायनाय नङा होमबा। गोबां बिफां गायनायनि बिथांखि लादों मोनसे मोजां हाबाफारि बेबो औ
खौबो साबायखर होबावनांगोन बिथांमोना मोजां मोजां बेफोरबायादिनो। आबहावाखौ गोग्गो खालामनो थाखायनो। दिनै मोजां मोजां खामानि मावबोगासिनो दङ।
औ औ
थिग बिब्दिनो जोंबो साफा साफा रोंखा राखा सुबुं हिसाबै आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ। बे गोजानाव थानो नांगोन लोगोसेयैनो जोंनि बे इयुन जोलै